औ
औ खोनादों नोंथाङा जोङो औ नोंथांखौ माने फन खालामनायनि जानो जाबाय नोंथांजों जोङो आं माने एसे बै ना हमनायनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन। ना मैायाव थांनायबाल सावरायजानाय ना नोंथां?
सावरायनो हागोन नोंथां।
अ बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंथांनि ओनसोलाव नाखौ मा रोखोमैनो हमो
औ नोंथां हागोन। जोंनि ओनसोलावथ' जोङो बेबादिनो गुबुन गुबुन आदब खायदा बाहायनानैहाय ना हमनायखौ नुयो आरो नोंथां। जेरैहाय जोङो औ जेरैहाय जोङो दैमाफोराव जुदि ना हमोब्ला बा बिलो फलाव जोङो आस्रा जेदों सारनानै हमनायखौ नुयो आरो नोंथां।
औ नोगौ नोंथां
औ आरो जोङो जुदि फुख्रिफोरखौ फुख्रि फिसा फिसाफोरखौ सारनो गोनां जायोबा दानियाथ' मेचन दोङ नङा होमबा नोंथां जोङो मेचनफोरजों दैखौ सारगारनानै हमनायखौ नुयो आरो नोंथां। बेबादिनो जोङो मेचिन गैयाब्लाथाय एखनब्ला जोङो सिलि बा गामला बाल्थिं आरिफोरजोंबो सारो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथांथा थारैनो
आरो ओ
दुब्लिफोराव जुदि ना गुरयोब्ला जोङो जेखाइ खबाइ बेफोरजोंबो गुरनाय नुयो आरो आइजोफोरखौ औ जेखायजोंबो गुरो बेबादिनो आरो जोङो खखा आरि सायो सेन सायो। आरो लाङि सायो। बेफोरखौ जोङो सानानै ना हमो आरो नोंथां जोंनि ओनसोलावहाय बेबादि बिदिनो औ बायदि रोखोमनि नाफोर मोननाय जायो। जेरैहाय बिगुर गोनां बिगुर गैयि बिगुर गोनां बुंनो थाङोबा जेरैहाय ना फिथिख्रि ना गोरि ना नास्राय आरो बेबादिनो गोबां रोखोमनि नाफोर आरो जेरैहाय बिगुर गैयैया थुरे मागुर सिंगि ना बोथिया ना सिंग्रा औ बेफोरखौ जों गोबां मोननाय जायो आरो नोंथां जोंनि ओनसोलावहाय आरो बेबादिनो ना मावा बेफोरखौबो मोननाय जायो आरो।
औ
जोङो औ दा बेबायदिनो दैज्लां बोथोराव जायगा जायगा बेफोरबायदिनो ना मोनो आरो नोंथां। जोंनि ओनसोलावहाय खना खनलायाव औ दाथ' दाथ' दैफोराबो रानलांनो हमगोन नालाय दैफोरा जेब्ला रानलङोन नम अब्ला आलि खना खनायाव बेबायदिनो नाफोरा ज' ज' जानानै थायो नालाय बेफोरखौ जोङो आखाइजोंनो हमहैयो आरो नोंथां जेरैहाय जोङो दा माइ गायबाय नालाय बे माइ गसानि गुदियाव नाफोरा ज' ज' जानानै थायो आरो नोंथां जोङो बेफोरखौहाय आखाइजोंनो हमहैनो हायो नोंथांमोननि ओनसोल सोलावहाय नाखौ मा माबायदि आदब बाहायनानैहाय हमो नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा
नाखौ आदब बुङोब्लाथ' जोङो बेवहनो जोंनिया बिदिनो सिलिफोरजों सारनायखौ नुनो मोनो। जोङो जायगा जायगा जोंनिया माने गोथौ एसे दुब्लिफोरावनो ओ गोथौ जानानै थायो नालाय गोथौ माने ओ बै लङा रखम जाना थायो बे लङाफोराव जोङो नाफोरखौ सारनोबो सिलिफोरखौनो बाहायनाय जायो आरो बे सिलिखौ खौ जोङो बाहायनानै सारो आरो सारनानै जोङो नाफोरखौ हमनाय जायो बेवहाय ना हमनाय बुङोब्लाथाय जोङो ओ मा मा ना मोनो होनना बुङोब्लाथाय सें ना गोरि नाफोरखौ जोबोद मोनो बेनि अनगायैबो फिथिख्रि नाफोरखौबो जोङो ओ गोबां मोनो आरो मावानाफोरखौबो मोनो। जोंनिया बोथिया ना बेफोरखौ जों गो गोबां मोनो आरो नोंथां जोंनि जायगायाव आरो बेनि अनगायैबो जोङो जो माबा हिनजावफोरखौबो जोङो ना गुरनाय जोबोद नुनो मोनो ना हमनायखौ जेनेबा बिसोरो ना हमनाय बुङोब्ला बिसोर जेखाइफोरजों हमो आरोना जेखाइजों गुरनानै ज' ज'यै माने बिदिनो ओ ज' ज'यै गुरनानै बिसोरो नाफोरखौ हमनाय जायो बे ना हमनायाव बिसोरबो जेनेबा बोथिया ना सें ना गोरि ना फिथिख्रि ना बैफोरखौनो मोनलासोयो आरो बिदिनो ना खांख्राइफोरखौबो मोननायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां औ औ।
बिदिनो जोङो ना हमनायखौ नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो जोंनिया दैज्लां बोथोर औ जोंनिया दैया माखासे जायो नालाय अब्ला जोङो ना सारनानैबो जोंनिया ना हमनायखौ नुनो मोनो जोंनिया बिदिनो नायलनजोंनो बानायनाय जे जेनेबा आस्रा जेफोरखौ जोङो सारनानैबो ना हमनायखौ मोनो अब्ला जोङो ना गोदोरफोरखौबो मोनो मानोना दै बै हाखरफोरनिफ्राय नाफोरा बोहैबोयो आरो बे बोहैबोनाय नाफोरानो दुब्लिफोर फोराव थायो आरो बैफोरखौ जोङो सारबाथाय मोनो आरो। आरो बेनि अनगायैबो जोंनिया औ बै जे बोनानैबो मोनो बे जेनेबा बेखौ ओ बिदिनो बायदि रोखोमनि आदब दङ जोंनियावबो बेबायदिनो बोनाय आरो दानियाथ' गोदान आदब जोंनियाव फैबाय। बे आदबानो जाहैबाय जेनेबा जोङो ओ मेसिनफोर बाहायो ना सारनो थाखाय बे ना सारनो थाखाय मेचिन बाहायनानैबो जों माने ना हमनाय एबा जोङो लङाफोरखौ फुख्रिफोरखौ सारनायखौ ओ नुनो मोना आरो जोंनि जायगायाव। बिदिनो बेनि अनगायैबो आरो दैमा एबा दंग'फोराव ना हमनो थांनायफोरखौबो गोबां नुनो थाङो बे दैमा आरो दंग'फोराव जोङो ना हमनो थांनायखौ ज' जयैनो जोङो हौवा जा हिनजाव जा जोङो ज' जयैनो जेब्ला ओ दै मानि दैया दै बोहैगोन माखासे अब्ला जों थाङा बे जेब्ला दैमानि दैया जोंनिया रानगोन रानबाथाय जों बैयाव थाङो आरो थांनानै जोङो ना हमहैनायफोरखौ जों नुयो ना दांग्रोमहैनायफोरखौ बेवहाय जोङो दैमायाव बुङोब्लाथ' दैमायाव गोबां रोखोम रोखोमनि दैमानि नाफोरखौ जों मोनो एसे ओ जानोबो मोजां जायो दैमानि बालासिया बालासिया ना जेनेबा ओ बोथि बोथिया नाफोरावबो जों मोनो। ओमफ्राय बिदिनो गोबां रोखोमनि नाफोरखौ जोङो मोननायखौ मोनो आरो बालाफोरखौ बोहैयोबाबो माने बै जेखाइजोंनो बालाखौ बोबाबो जोङो माने बाला जोङो दै दैमानि बालासिया बाला आबोथियाफोरखौ जोङो मोननायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो माने खांख्राइफोरखौबो बे दैमाफोरावबो मोनो बेनि अनगायैबो जोङो बै दुब्लिफोरावबो जोङो खुसियाफोरखौबो हमनो थांनायखौ नुनो मोनो बेफोर खुसियाफोराबो जोंनिया खायफाया जावनानै बे खदालजोंनो जावनानै हमनायखौ नुनो मोनो खायफाया आरो बिदिनो जोंनिया खुसिया सुलि थायो बे खुसिया सुलिजोंबो सुनानै जोङो ना बेखौ माबाखौ जोङो मोननायखौ नुनो मोनो आरो बायदि रोखोमनि बि दिनो जोङो ना हमनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां औ नोंथाङा आरो फोरमायबावनो हागोन ना मा रोखोमै नाखौ मोनो
औ आरो जोंहा जेरै दोरसि दङ नङा होमबा नोंथां बे बोरसिजोंबो जोङो बोननानैहाय ना मोनो आरो आरो मोनसे जि रोंबावो जोंहा बोखांग्रा ओ जों बे जे जोंबो आदार होनानैहाय बा जोङो फुख्रिफोराव सायोबाथाय एसे आदार होनांगौ जायो आरो अबावबा दैमाफोराव जोङो दाहाराव सायोबाथाय बेबायदि आदार सादार जे होलायनाङा आरो नोंथ बेबादिनो जोङो बेफोरजोंबो ना हमनानै जानो हायो आरो नोंथां जोङो बोरसि बोरनो थाखायबो जोंनो गोदोथ' खानस्रिजों बोनोमोन दाबो बोनो खायसे खायसेया नाथाय खायसे खायसे बेबादिनो अबावबा खैजिमानि बिदै बेरि बिदै बा आथा मैदा लागायनानैहाय बेफोरबादिजोंबो जोङो बोननायखौ नुयो आरो नोंथां
गावनो मोनो दा थारैनो
औ बेबादिनो जोङो नाफोरखौ हमनानै जानो हायो आरो।
उम।
औ।
नांगौ नोंथांनि थारैनो जोंनिया बिदिनो बायदि रोखोम जों मागुर नासें सिंगि नाफोरखौबो जोबोद मोननो थागौमोन नोंथां।
औ औ।
औ बिलोफोर दोङो नामा? नोंथांमोननि ओनसोलाव जेनेबा बिलोफोरावबोथ' गोबां ना खौ हमनायखौ नुनो मोनो जोङो।
जोंनि ओनसोलाव बेफोरबादि बिलो गैया नोंथां बेबादिनो दैसा फिसा फिसा दङ मोननै
औ।
औ बेबायदिनो फुख्रि बे दैसाफोरावनो हमनाय जायो आरो नोंथां दुब्लिफोरावहाय।
बिदि जोंनिया लङाफोरावबो जोङो बोरसि बोनानै ना मोनो न नोंथां। औ औ आरो जोंनिया बिदि सेन सानानैबो जोङो ना हमनायखौ नुनो मोनो नों थां औ आरो ख'-ख'खाफोर सानानैबो
औ।
उम।
आलि आलि सेन सानाय जायो बेबदिनो खांख्राइ नास्रायफोर बा खुसियाफोर बेबायदि नाङो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
औ बिदिनो जोङो नाखौ गोबां रोखोमैनो हमनो हायो आरोना नोंथां। ओ बे अम नंगौ नोंथां थारैनो दंग'फोरावबो दंग'फोर दं नामा नोंथांमोननि जायगायाव?
औ औ दोङो नोंथां।
औ बिदिनो जोङो दंग'फोरावबो ना हमनायखौ गोबां नुनो मोनो आरोना नोंथां औ। औ बिदिब्ला जोंनिया समाबो जानानै फैबाय बिदिब्ला दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'सै नोंथांजों ना हमनायनि बागै मिथिनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय। गोजोन्थों नोंथां औ।